हेलौ हेलौ नोंथां।
आदा
खोनादों ना नों
ओं ओं खोनादों दे मा खामदों नोंथाङा?
जिरायना दङ नोंथाङालाय।
आंबो जिरायनानै दङ।
अ
औ जाया ओ जाबाय दे। औ दे नोंथां दा आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा?
औ औ नोंथां।
बे ओ बे आयदायानो जादों आमथिसुवा आरोना।
औ औ नोंथां हामथिसुवा दे अब्ला नोंथाङा एसे। बे जागायग्रोना होदो आमथिसुवा फोरबोनि सोमोन्दै।
ओं आमथिसुवा होनोब्ला जों माने आमथिसुवाखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो होनोब्ला जोंहाथिसुवाखौ आइ बैसुमथिनि थाखाय फालिनाय जायो
औ औ नंगौ नोंथां आमथिसुवा फोरबोखौ जों बैसुमुथि आयनि थाखायनो फालिनाय जायो
आइ बैसुमुथि फालिनाय जायो आइ बैसुमथिया बिदिनो सुवा जानाय बायदि फालिनाय जायो जाहाथे जोंनि आमथिसुवायाव बिनो सुवा ओं सुवा जायोना जा ओं दा ओ सुवा जायिनि थाखाय जो आइ बैसोमु खौ फालिनाय जायो एबा खुलुमो आरोना एबुस खौथिखौ जोङो जाहाथे ओ आमथिसुवाखौथ' बिथाङा मिथिखायोना नोंथांङा
औ औ नंगौ नोंथां मोनथिगौ औ औ औ नंगौ नोंथां मिथिगौ।
जोङो हाखौ दा माने जोङो दा दुब्लिफोराव एबा ओं जावनो मोना खोथिया ओं माइ गायनो मोना बिनि थाखायनो जोङो आमथिसुवा खौ फालिनाय जाया आरोना बिदिनो
आरो बे आमथिसुवा फोरबोखौ आसार दानाव फालिनाय जायो। औ स्नि सान औ औ आसार दानाव फालियो बेखौ माने आमथिसुवा फोरबोखौ स्नि सान मानिनाय जायो जोङो जेबो फोथाराव औ फोथाराव हालौ बा खदाल जावा बेफोरबायदि खोथिया फुवा औ औ माइबो गाया बेफोरबायदि मानिनाय जायो मानो होनोब्ला बे माइ गायनाय खोथिया हुनाय बेफोरखौ मोना होननानै आगोल जों गोदो गोदाय आबै आबौ उनि समनिफ्रायनो फालिबोगासिनो बा मानिबोगासिनो औ औ बेनि थाखायनो बेखौ दाससिमबो मानिबोगासि
मानियो आरो दासिमबो मानिगासिनो ओं
आरो बे आमथिसुवा फोरबोखौ खौ ओ फालिनायनि गुबै थांखिया मानो होनोब्ला बेवहाय माने फिथाइ सामथायाइ फोरबोनि थाखायबो फालिनाय जायो औ मानो होनोब्ला बे आमथिसु बा फोरबो जायाब्लाबा फैयाब्ला जेबो फिथाइ साम फिथाइ मोनजाया बा जानो मोना होननानै औ बुंनाय जायो बिनि थाखायनो माने बेयाव फुजा बा ओ बेवहाय आमथिसुवा फोरबो जोबनायनि उनाव मानो होनब्ला बे आमथिसुवा फोरबोआव खान्थाल थाइजौ
रैमालि बायदि औ औ फिथाय जेसेबांखिनि जाग्रा फिथाइ सामथाय मुवा दङ बे फोरखौ माने बे फुजायाव होग्रोजोबनाय जायो बे फुजाखौ माने बे फिथाइ सामथाइजोंनो होनाय जायो। बेखौ फुजा हो होखांबासो जोङो। मोनजायो सुबुंफोरा बा मानसिफोरा औ। मोनजायोबा जानाय जायो होनना। फालिनाय जायो मानिनाय जायो। नाथाय गोदोनि समावथ' आमथिसुवा फोरबो फालिखाङाब्ला। बे एबा फुजा बोखाङाब्ला जेबो फिथाइ सामथायखौ जाग्रोनाय जायामोन। मानो होनोब्ला इसोरनो बा दायनो। गुरनाय जायोमोन बेनि उनावसो गासै फिथाइ सामथायखौनो औ जानाय जायोमोन नाथाय दानि दिनाव। थ' बेफोरखौ नुनो थांलिया नाथाय औ मानिनायखौ। गोबां नुला। मानो होनोब्ला दानि दिनाव थाइ सामथाइ बोथोराबो सोलायबाय। थाइ सामथायाबो ओ आम बिसआ। एबा आमथि फोरबो मोनफैयैनि सिगाङावनो जोबस्रांनो। बा गोमोन जानानै सिरिलांनो हमो। बिनि थाखायनो माने। फुजानि मुङावल' फिथाइखौ बा ओ फिथाइ सामथथायफोरखौ सिगाङावनो। जाग्रोनायबो जायो आरो फुजानि मुङावल'सो बे माने। फोरबोखौ होनाय जायो आरो नोंथां औ औ औ। आरो बिदिनो बेवहाय माने आमथिसुवा। फोरबो जिहेतु आमथिसुवा। फुजा जायोब्लाथाय। ओइ नोंथाङा खोनाफेरदोंना? ओ आमबुुबासि मेला जायखौ बुंङो। कामायखानि बे गुवाहाटियाव मानो होनोब्ला बेवहायबो माने ओ। आमथिसुवा फोरबो जों बे मोनसे से लोब्बा थानाय आरो ना आम-आमथिसुवा जों बे - आमबु बेसा आमबु बेसा मेलाया बेवहाय माने ओ सिप नोंथाङाथ' मिथिखागो? बेनि जारिमिनखौ नङा होनब्ला? बेवहाय माने ओ शिब ओ पारब' ओ शिबनि बिसि पार्वति जायखौ बुङो औ बिनि माने गोथै सह' बा अंग'आ बेवहाय गलांनायनि थाखाय बेखो माने बेवहाय माने औ कामायखा मन्दिरखौ लुफुंनाय जादों होननानै औ। उ बेनि मुङैनो माने बे कामाख्या मन्दिर बा थानसालिखौ लुनाय जादोंमोन बेयावल' नङा बे गुवाहा तिआव ओनसोलावल नङा बिनि गुबुन गुबुन ओनसोल दाब दाब जायगायावबो औ औ बेनि जेराव जे-जे जे जायगायाव बे ओ पार्बति बा शिबनि बिसि सि बेनि ओ अंग' फोरा जे जे जायगायाव गलांदोंमोन बे जायगायाव माने उम गासैयावबो थानसालि बा मन्दिर बेफोरखौ लुजुब लुफुंजोबनाय जादों बेनि नि बे जों जोंनि गुवाहाटि यावबो मोनसे अंग' गलांदोंमोन बे जेरावनोखि जोङो खामाय खा मन्दिरखौ लुफुंनाय जादोंमोन औ बेवहायनो माने बे कामाख्या सालि बा मन्दिरावनो जोंङो आमथि बुवाजों लोब्बा थानाय मोनसे आम्बुुबासि मेलाखौ फालिनाय जायो नै दा औ आसार दान हाबसिगो बेवहाय माने बे आम्बुुबासि मेलाखौ फालिनाय
फालिनाय जागोन ओं नुनो मोनगोन फालि जागोन
बेनि अनगायैथ बेवहाय ओ आम्बुुबासि मेलायावहाय गोबां गुबुन गुबुन रायजोनि गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोर फैनायखौ जों नुनो मोनो बेवहाय माने रावबो हारि गुबुन हारि बा गुबुन जाथिनि जेबो ओ बेवहाय मोनसे हारि थिखाना होनाय थाया जे बेवहाय गासै जाय सुबुंङानो गोसो गासैबो बेवहाय माने फैनो हायो बेनि थाखाय बे मेलाखौ खुंनाय जायो आरो बेवहाय
नाय जादों आरो ना ओं।
औ औ नोंथां बेवहाय माने गासैबो सुबुंफोरानो फैनानै गोसो गोथारै खुलुमनानै बोर लाफैनो हायो आरो बि बिदिनो बे कामाख्या थानसा ओ जेरावनोखि आम अम्बुबासि सिमेला दं मेला दं एबा जायो बेवहाय माने गोबां रोखोमनि औ औ नोंथां बेवहाय माने गोबां रोखोमनि मोसानाय बादायलायनाय गेलेनाय बादायलायनाय बायदिसिना हारिमुनि बिथिङावनो जा खेला औ गेलेनायनि खुलानि बिथिङावनो जाबाय बेवहाय माने गासैखौबो जों नुनो मोननाय जायो। बेनि गेजेर जोंनो माने बेहाय बर'फोरनिबो नुनो गुबुन ओ धोरोमनि बा गुबुन जाथिनिबो जों नुनो मोनो बेवहाय औ गोबां ओनसोलनि सुबुं फोरानो फैनाय जायो आरो बिदिनो मोनसे हारिनि
औ
सिनायथिखौ माने मोननाय जायो बेवहाय माने गाव गावनि हारिनि आंगो गाननाय जोमनाय जों दिन्थिफुंनाय जायो जेरै बर'फोर होनोब्ला बर'फोरनि दखना।
औ जों
गाननायजों औ गोजा ब्लाउस फास ज्रा रेगे रेगां गोजा आर'नाइ आर'नाइ होनना बुङोबाथ' जोंनि बर'नि सिनायथिया थाखायो जेरावनोखि बर'फोरनि नेरसोन हाजो आगर, फारौ मेगन, मुफुर आगा, औ मुफुर आग हा आगर फोर थाखायो बेवहायनो जों बर'फोरखौ सिनायनो हायो बेनो मोनसे बर'नि सिनायथिखा औ बिदिनो बे फोरबोखौ बेफोरबायदिनो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरो बेल' नङा बेवहाय औ औ नंगौ नोंथां आरो बेवहाय गोबां रोखोमनि ओ माने लामा सामा बायदिसिना कामाख्या थानसालियाव थाङोब्ला बेरायनो थाखाय मानो थाख बेवहाय माने खालामनाय जादों आरो बेहायनो ओ गोबां सुबुंफोर खा खाथि खाला थायो आरो बे ओनसो बे मन्दिर बा थानसालिनि लामा बा बेनि साखाथि फाखाथियावनो गोबां ओ जायखौ होनो ओ बिमा बिफा गैजायै मावरिया गथ' बिसोरबायदि जायफोरानोखि औ जायफोरानोखि नख'र बाद बिमा बिफा रावबो गैजाया औ बेफोरबायदि सुबुं फोर आरो बिबायारि जायफोरखौ बुङो बिबायनानै जाग्रा बे बेबायदि सुबुंफोरा माने बेवहाय जनानै बिबायबायनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेवहाय बिबायनानै थानायनि अन अनगायैबो बेवहाय माने बेसोर बिबायनानैल' थाया बेवहाय माने गोबां सुबुंफोरानो जाय जाय बिथांमोना बे कामायखा थानसालि बा मन्दिराव फैयो बिसोरो माने बिथांमोननो ओ जानो थाखाय माबा मोन से दान बा प्रसाद बेफोरबायदि होलाङोबा औ औ आरो बे आरो रांनि अनसुंथाइ बा जानाय लोंनायाव माने मदद खालामो आरो बेखौ जों नुनो मोनो
नुनो मोनो ओं
औ बेफोरबायदिनो माने बे मोनसे लोब्बा ओ आमथिसुवा बा आबादजों लोब्बा थानाय मोनसे आरो बेवहायनो
औ
आरो नोंथां गोदोनि समाव जोङो आमथिसुवा फोरबोखौ स्नि सानहालागै जेबो बिदि ओ हाल खदाल जेबो जावा माइ गाया बिदिनो औ मोना होनना मानिनाय जायो नाथाय गोदोनि दिनावसो ओ बे स्नि सानखौबो फालिनाय जायोमोनबा खालामनाय जायोमोन नाथाय औ नाथाय नोंथां दानि दिनावथ जों बे खौ गोबां नुनो थांलिया औ औ बांसिनानो जों थाम सान बा सानथाम औ औ नंगौ नोंथां बेखौल जों नुनो मोननाय जायो।
ओं दानि दिनाव आरो सानथामल' फालियो बांसिनानो। आरो जों इखौ नुबोदों उम।
थाय गोदोनि समावथ जों बेखौ ओ नायोब्ला गोदोनि बायदि लायोब्लाथ जों आ आजै आजौ बा आबै आबौमोननि दिननिफ्राय हमोब्ला जों बेखौ स्नि सान मानिनांगौ गौ जायोन आरो नों थांना औ। मानो होनोब्ला गोदोनि आबै आबौमोना फोथायनाय दंमोन जे बेखौ स्नि सान नङाब्लाथाय दुब्लि फोथाराव हाबनो मोना। बा माइ गायनो मोना औ हाल जावनो बा हालेवनोबा औ। आलि दाननो बेफोरबायदि खालामनो मोना होननानै बेखौ गोथौयै मानिनाय दंमोन नाथाय दानि दिनावथ बेफोरखौ गोबाङानो मानि ब्ला मानो होनोब्ला बोथोराबो आगोलनि बायदि नंला। गोबां सोलायबाय औ आबाद मावनो थाखाय जेराव दैनि आं खाल जायो। मानो होनोब्ला बे गोदोनि दिनावथ बां बांसिन बा गोबांसिन सुबुंफोरानो आबाद मावनो थाखाय ओ जेनिबो दैनि थाखाय गोनां थिगैयामोन नाथाय दानि दिनाव अखानि बिबाङा औ औ नंगौ नोंथां अखानि बि बांआ खम जेराव ओ आरो सुबुं फोराबो बिदिनो ओ जेसे थाब जायो बा गोख्रोय जायो बेखौ बांसिनै लुबैयो। बेनिखायनो ओ थाब ओंखारनायखौ बा थाब जानायखौ नायनानै थिग बेफोरबायदिनो खालामनाय जायो आ नोंथां।
औ।
आं आंनि फारसेनिफ्राय जा मिथिगौ नोंथांनि सिगाङावथ फोरमायबाय आरो नोंथाङाबोथ' आंनो फोरमायबाय औ औ जा मोनथि खौ आंबो फोरमायबाय नोंथाङाबो फोरमायलायबाय। दे अब्ला नोंथां समाबो जोंना जाबाय उनाव लोगो मोनफिनलायसि सिगोन औ। दे नोंथां अब्ला दे दे साबायखर थाबाय नों औ - औ
औ